हेल' नोंथां, औ खोनादों ना?
औ खोनादों नों?
अ दे होनबा।
औ गिबि गिबियावनो आं नोंथांखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जाासगङै थाबाय नोंथां।
अ नोंथांखौबो हामलायनाय जासि थाबाय दे।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय गोदो गोदाय मा मा आइजें आइला बाहायोमोन बा जोंनि दानि आथिखाल मुगायाव मा मा आयजें आयला बाहायो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदों नों थां, नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे, दे होमबा नोङो सावरायग्रोदो
गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय गोदो गोदाय मा मा आइजं आइला बाहायो दानि आथिखाल मुगायावहाय मा मा आइजें आयला बाहायो बेनि बागै फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै नामा आङो नोंथां?
औ दे नोंथां नों फोरमायग्रोदो।
औ। बिदिब्ला आङो नोंथांनो गोदो गोदाय जोंनि बर' सुबुंफोराहाय मा मा आइजें आइला बाहायोमोन बेनि बागै फंनैसो सावराय ग्रोनानै मोनोसै। ओ जोङो आयजें आयला बाहायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनि सुबुंफोरखौहाय
औ।
बांसिनानो जोङो दंफां बा जोङो औवा बे मोननैनि बिथोरावसो जोङो आइजें आइला बानायनायखौ नुयोमोन आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना गोदो गोदाय बेनि अनगा बेबायदि स्टिलनि मुवा बा जोङो प्लास्टिक नि बायदिसिना मुवा बेसादखौ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनामोन आरो ना नोंथां। जेरैहाय जोंनो ओंखाम संनो थाखाय जोंना हानि दो दोख्ला बाहायदोंमोन बा जोङो बेबाय दिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोंना औवाजोंनो बानायोमोन आरोना नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा जेरैहाय जोंनो ओ उन्दुनो थाखाय न' बे न'खौबो जोंना गोदो गो दाय सुबुंफोराहाय औवाजोंनो बानायोमोन जेरैहाय जोङो ओ थसे औवा लाबाय औवाखौ लानानै जोङो गेदेयावनो बेखौ गायनांगोन। गायनायनि जोङो बेखौबो ओ सायला होनानैहाय जेरै ओ थोरिनि सायला बा जोङो खफ्रि बिलाइ बेखौ होनानैहाय जोंना ओ न' बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां ओं बेनि उनावहाय जोङो इन्जुर बे इन जुरखौबो जोङो औवाजोंनो बेरा हेबनानैहाय बेयाव हाजों जायो। हाजों लिरनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो न' बानायनाय जायो आरो। नानै नोंथां। जेरैहाय जोङो उन्दुग्रा न' न'मा न' बा जोङो दाउ दोनग्रा न' बा जों मोसौ दोनग्रा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंना औवाजोंसो बानायोमोन। बेजों लोगोसे बिनो जोंना जेरैहाय उन्दुनो थाखाय बैसां बे उन्दैनो थाखाय बैसांखौबो जोङो गोदो गोदाय पााथनि बैसां बेबायदि गैयामोन। जोंना उन्दुनो थाखाय औवानिनो बैसां बानायोमोन बा जोङो हायाव बस्था बनानै उन्दुयोमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंना गोबां रो रोखोमनि मुवा बेसादखौ औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन गोदो गोदाय। जेरैहाय जोंनिया ना गुरनो थाखाय आइजें आइला, आइजें आइलाफोरखौहाय बर' सुबुंफोरा हौवा फोराहाय हिनजावफोरनो बानायनानै होयोमोन आरोना नों थां। जेरैहाय ना गुर थाखाय जेंगाय बा जोङो जेखाइ, खबाय बेखौ जोंना बर' सुबुं फोराहाय ओ औवाजोंनो बानायनानै लायोमोन आरोना नोंथां। औ बेजों लोगोसे जोंना जेरै ओ माइरं जावनायाव गोनांथि जानाय, जेरै सान्द्रि बा जोङो ओ दाला संग्राय बेफोरखौ जोङो ओ औवाजोंनो बानायोमोन जेब्ला जोङो माइ गोदो गोदायथ' जोंनिया ओ बेबायदिनो मिसिं गैयामोन नालाय माइ सौनो थाखाय जोंना गोदो गोदायनि आबै आबौमोना ओ बेबायदिनो उवाल दिंखि बेफोरावसो माइखौ सौनानैहाय ओ बानाय माइखौ सौवोमोन आरोना नोंथां। बे माइखौ संनोहाय जोंना बेबायदिनो संग्राय, सान्द्रि औवाजोंनो हेबनाय खौसो बाहायोमोन। बेनि उनावहाय जोंना औवाजोंनो ओ दंफांजोंनो जेरैहाय ओ दिंखि बानायो बा जोङो उवाल, गाहेन, थबसि बेफोरखौ दंफांजों बानायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना खामफ्लाय। बे खामफ्लायखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायोमोन गोदो गोदाय। ओ बेनि अन गा जोङो मा खासे मुवा बेसादफोरखौबो ओ दंफां बा औवाजों बानायनाय जायो। जेरैहाय गोदो गोदाय आबाद मावनो थाखाय जोंनिया ओ औवाजोंनो मोसो माखासे मुवा बेसादखौ बानायोमोन। जेरैहाय जोंना माइ खायनो थाखाय हुखेन बा जोङो मोसौ होनो थाखाय लावथि बेनि अन दा जोंङनो जेरै ओ मै मैखौबो जोङो औवाजों बानायो बा जों मोसौ नाव होनो जेरैहाय ओ मा होनो बेखौ मोसौनाव होनाय बेखौ होयो। बेनि उनावहाय जोङो नांगोल, बे नांगोलखौबो जोंनिया ओ दंफांजों बानायनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जों मोसौवनाव होनाय जुंगाल बे जुंगालखौबो जोङो औवाजों बानायनाय बा जोङो ओ जेरै दंफांजों बानायनाय जायो। नाथाय जोङो दानि आ थिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला बिनिफ्राय गोबां जौगानाय फैबाय आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना गोदो गोदाय ओंखामफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ दो दोख्लायाव सं संनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ अह अह।
नाथाय जोङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना जेरै ओ लाइनजों संनाय इन्डाक्सन बा जोङो गेसजों संनाय कुकार सा बा जों जेरै स्टेलनि मुवा बेसाद थोरसि प्लास्टिकनि जग ग्रा बैसां ओ बा जोङो फालें बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद ओंखारबाय आरो ना नोंथां दानिया आथिखाल मुगायाव बेजों लोगोसे जोंनिया गारि मथर ओंखारबाय नाथाय जोङो गोदो गोदाय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो मोसौ गारि मैसो गारि बेजों जे थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। औ नाथाय जोंना दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना ओ गोबाङानो सोलाय बाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना गारि मथर ओंखारबाय ससे लामा थाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो जेरै बाइक स्कुटि बे बेथारि गारि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसाद ओंखारबाय आरो ना नोंथां बेजोंनो जोंनिया दानि आथिखालनि मुगाया गोबां जौगाबाय होननानै सानना ला आरो ना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां गोदोनि दिनाव मा मा बाहायो? बा जोङो दानि दिनावहाय बेसेबां जौगानो हाखो गोदोनिस्राय
औ औ औ उम अ हागोन दे नोंथां फोरमायनो ओ आंबो एसे ओ फोरमायनोसै जों बर' माहारिया मा-मा गोदोनिफ्राय मा मा खामानि मावनानै जाबोखो आरो मा-मा आगजु बाहायबोखो? बेखौ आंबो ओ एसे सावरायनोसै नोंथांजों। ओ जों ओ ओ दा जों गोदोनिफ्राय नुबोनाय बा मिथिबोनायाव जों बर'फोर ट्राइबेल माहारिया गोदोनि समाव न' लुनायफोराबो माने थिं बे थिं होननाय बुस्थुआ माने जिनिसा ओंखारथ'वाखैमोन। गोदोहाय ओ आबै आबौमोननि दिनाव जों खोनाबोनो मोन्दों आरो माने थुरि हाग्रा थुरि हाग्राखौ हानानै फोराननानै दोनग्रोमोन होननाय खोनानो मोनदों आरो होननानै बेखौ सिथिया रानो मुथा मुथा खानानै फोराननानै दोनोमोन।
औ औ
थाङोमोन आबै आबौमोनहा हानानै बेखौ मोन मुथा खानानै फोराननानै गारबोयोमोन। फोराननानै जेथिया रानो हबा न' लुनो थाखाय लाबोयोमोन होननानै जों खोनानो मोननाय जादों। ओ दा न' लुनायाव बे थुरि बाहायोमोन दा बे न' लुनायाव थुरिखौ खानो थाखाय न' लुनायाव माने फेराय खानो थाखाय औवा नांगौ जानानै फैयोमोन होनदों। माने औवाखौ ओ बेसे गोलाव न'वा लुगोन बेखौ जखा सुनानै गोलावनि मोनसे गुसुंनि मोनसे बेले बेलेग माने फेराइ सैनानै लाग्रो होननाय खोनानो मोनो जोङो ओमफ्राय दा बे फेराइखौ खाखांजोबनानै लानानै न'खौ थिखो खांनानै आरो जों नै थुरि हाग्राखौ थिखो थिखोनानै बजा बजा थिखोनानै माने लाइन लाइन लाइन गोलाव फेराय खानानै न' बानायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों मिथिनो मोननाय। आरो बियो जोङो गोदो आबै आबौनि खोथानिफ्राय जों खोनानो मोनदों आरो। बे थुरि हाग्राजों मा होनो माने न'खौ लुनानै बेजोंनो आबै आबौमोना संसार जाबोदोंमोन होननाय। जों खोनानो मोनदों। आरो बर'फोरा बांसिन न'खौ माने ओ बिदि माने दानि जुगाव एकसालिया होनो आ गोद दोबा मा होनोम बेखौनो होनोमोन नामा एकसालिया? बेफोरखौ बांद्राय लुनाय जाया माने बर'नि नेम माने जेथिया साहानि नमा न' बाथौ नमा न' इसिं जेथिया लुयो होमबा
औ
माने मुदा गोनां लुनाय जायो होननानै जों खोनानाय मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
दों आरो माने मुदा होनानै लुनांगौ नमा न' साहानि न'खौ इसिं न'खौ। माने एकसालिया लुनो हामा होननानै माने थुरिनि न' नो बिदिनो मुदा गोनां बिदि न' लुयोमोन होननाय जों खोनानो मोन दों ओमफ्राय
गोदोनि दिनाव माने खुन्थाफोरखौ दंफांखौनो बाहायोमोन। दानि दिनावथ' पस खुन्था इसिमेन्टजों लुनाय फाखा खुन्था बाहायजोबबाय गोदोनि दिनावथ' दंफांखौनो बाहायोमोन होननाय खोनानो दंफांखौ खुन्था बनायो औवाखौ माने फेराय खायो। औवाखौ थेवल सेर थेवल जिरनानै बेजोंनो खायोमोन होननानै जों मो बिदिनो मोनथिनो मोननाय जादों आबै आबौमोननि जुगाव। बेजोंनो न'खौ लुबोनानै बे थुरि न'आ आरो बहुद थान्दा मोजां जायोमोन होननाय खोनानो मोनदों। माने गोलोम बोथोराव गरम जाया थुरिनि न'आ बुहुद थान्दा। गोजां बोथोराव गोजाङो बिदि होननाय खोनानो मोन्दों। आरो उन्दुनाय बागैथ' ओ सोरबाया औवानि बैसांखौनो बनायनानै बानायनानै उन्दुयोमोन आरो खिसुमाना खौ बानाया लासिनोबो जिगाबनि जिगाबखौबो हायाव बनानै बस्था बनानै जि बनानै उन्दुयोमोन होननानै जोङो औ मोननाय जायो आरो गोदोनि आबै आबौ बाहायबोनायाव आरो
औ औ
ना गुरनो थाखाय हिनजावफोरनो हौवाफोरा जेखाइ हेबनानै होयो आरो माइ गायनायाव बाहायनो थाखाय हिन्जावफोरनो ओ गोदो साथाबो बा गैयामोन होननाय खोनानो मोनदों माने। प्लासटिक प्लास्टिकखौनो माने औवानि थेवल जिरनानै औवानि खाथि जिरनानै खफ्रि माइ गायनायाव बाहायनो थाखाय हिनजावफोरनो फख्रि बानायना होयोमोन प्लास्टिक खौ इसिङाव गे होनानै ओरै सा ओरै सिं आरो सायाव औवानि खाथि जिरनानै खफ्रि बानायना होयोमोन हिनजावफोरनो होननाय खोनानो मोनो। ओमफाय आरो हौवाफोरनि थाखाय माबा हौवाफोरनिया आल मोनसे बेलेग खफ्रि आरो माने हिनजावफोरनिया खफ्रि गोलाव हौवाफोरना गल दुलुर बेखौ माबा ओ मा होनोमोन बेखौ मु मुफुर खफ्रि ना माबा
औ औ।
बिदि होनोमोन होननानै खोनानो मोनदों मुफुर खफ्रियानो मोननामा नामा हौवाफोरनि थाखाय हाल एवनायाव बाहायनो बेखौ मानि खर'आवल' हमनाय आरो हिन्जावफोराथ' माइ गायनायाव गंनाय जानाय हिसाबै ओ खफ्रि गोलाव माने खिबु माबासिम गाहायसिम नांनो मोनै अखा नांनो मोनै अखानि मानि अखा नांनो मोनैनि थाखाय गोलाव बानायो, हौवाफोरा हालौ हिसाबै आलि दानो गसंनानै खामानि जानाय बे मुफुर फुख्रि बेखौ बाहायोमोन गाव गावनि आखाइजोंनो हेबनाय बिदि माने खोनानो मोनोमोन आरो।
औ औ।
बे बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो स